हेल' औ नोंथां।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांनो आं दिनैहाय माने फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय नोंथां माने ओ आङो नोंथांजों बेखौ सावरायनो सानदों जि माने बिगियान नारि आदबफोरनि माने जौगानाय आरोना दा जोंनि गेजेरावहाय बिगियानारि आदबफोर फैनायनि उनावहाय माने जों माबायदि जौगाखो आरोना आरो जौगानायजों लोगोसे मा मा सोलायनायखौ खौ लाबोखो बेनि सोमोन्दै आरोना नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथों।
दा आङो बिनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायना होग्रोनि नोंथांनो। माने बिगियान बिगियान होननानै बुङोबा थ' जोङो माने जोंनि माने सोलोंथाइनि ओ मोनसे बाख्रिखौनो होन नांगोन आरो ना। जायनि गेजेरजों जोङो माने ओ मोनथिफेरै बा ओ बुजिफेरै माने बेफोरनि सोमोन्दैहाय मोनथिनो हायो आरोना आरो सोमोन सोम सोमोनांथाव हाबाफोरखौ जोङो बिनि गेजेरजों नुनो मोनो आरोना दा जोंनावहाय बिगियानारि जौगानायनि आदब होननानै बुङोबा जेरैहाय ओ जेरैहाय ओ जोंथ' सिगांनि समावहाय बिदिनो गोजान गोजान लामा ओ हान्थिनांगौ जायोमोन ना नोंथां नाथाय दायो बिगियान जौगानायनि गेजेरजों दायो जोंनावहाय माने बिसोरनि सान बै सानसुमैगिरिनि सानखांनायजोंहाय दानो गोबां जोंनि जायगा फोरावहाय माने जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरोना जेनेबा जोङो गोजान गोजान लामा हान्थिनायावहाय जोङो सिगांनि समावहाय आथिंफोरजोंनो माने जों थाबायनानैनो थांनांगौ जायोन आरोना नाथाय जोङो दायो माने ने ओ बेफोरबायदि गोजान गोजान लामायावहाय सिगां जों थाङोमोनबा आरो दा थाङोबा माने ओ समनि माने बे बेबायदिनो आरोना खम समनि गेजेरावनो थांनो हायो जेरै दा जोङो गारि ओ मथर आवगाय जोंङो लामा हान्थिनो हायो ओ ओ बे जायगानिफ्राय गुबुन दसे जाय गलायाव थांनो हायो नाथाय ओ सिगांनि समावहाय नोंथाङा जुदि गोजान जायगा बा बबेबाव मोनसे जायगायाव दाबसे जायगायाव थांनोबा बिदिनो समनि आंखाल जानानै फैयोमोन आरोना साननाय गाहाम लायोमोन माने सानफा साननै बिदि लायोमोन आरोना जोङो माने सानसेयावनो थांनानै सानसेनो फैफिननो बिदि हायामोन आरोना गोलाव सम माने लानांगौ जायोमोन आरो नाथाय बिगियाननि बेफोरबायदि जौगानायजों लोगोसे दानो जोङो माने गारि मथरनि गेजेरजों जोङो हान्थिनानै माने थांनो हासै आरोना नोंथां आरो बेवहाय खम समनि गेजेरावनो जोङो थांनानै माने फैफिननो हायो आरोना माने जों जेसे नि जोंनि गोसो बायदि माने सोलिनो हासै आरोना आरो बिनि अनगायैबो जेरैहाय जोङो दायो मबाइलफोरखौनो नाय दायो जोङो गोजाननि मानसिफोरजों माने मबाइलावहाय रानलायनानै माने खबरफोर लानो हायो आरोना माने मारै दं मारै गैया मा जादों बबेबा दाबसे जायगायाव माबाफोर जादोंब्लाबो जोङो दानो माने लगे लगे माने नुनो हासै आरोना आरो सिगांनि समावहायथ' जोङो बिदिनो दिनैफोरनि जेन'बा दिनैनि जानाय जाथायखौहाय सानसे गाबोन बा समफोर बेफोरावसो मोनथिनो हायोमोन आरोना आरो बेनि अनगायै अनगायैबो माने जोङो जुदि सोरबा मानसिनो बा न'खरनि मानसिनो मोजां गाज्रि खबर लानो थाखाय माने जोङो लाइजामफोरसो लिरनानै हरोमोन आरो सिगांनि समाव नाथाय बिगियानारि आदब खायदा बे फोरनि गेजेरजों जौगानायनि गेजेरजों जोङो दानो मबाइलफोरनि गेजेरजों बेबा मोनसे गोजान जाय थाहैदोंबो जोङो न'खरनि मानसिफोरनि सोमोन्दै माने खबर लानो एबा माबारै दं मारै गैया बेखौहाय सोंहरनानै मोनथिनो मोनसै आरोना नोंथां आरो बेनि बेल' नङा सोंनायल' नङा गोजानाव थाब्लाबो जोङो गोजाननि जायगाफोरखौ माने नायनो हासै आरोना नोंथां बिदिनो भिडिअ कलफोर खालामनायनि गेजेरजों आरो आरो बिदिनो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि बे गाज्रिबो गोहोम खोख्लैदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो माने मोजांबो खम सम माने समनि आंखाल जायाखै आरोना माने सम थोआ थोआ बेफोरो माने थाबैनो गुसुं समनि गेजेरावनो जादों आरोना नोंथां आरो बेनि गेजेरजों जों बेखौनो नुयो जे माने बेफोर गारि मथरनि गेजेरजों माने जोंनि जायगाफोराव माने गोबां आबहावा बे जे गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरा माने जोंनि आबहावाखौ बारहावाखौ माने गुबुंले जानायखौबो जोङो नुदों आरो दा नोंथां दा बेफोरबायदिनो माने गोबां जौगानायखौबो नुदों माने मोजांबो जादों बेराफारसेथिं माने गाज्रिबो जों नुनो मोनो आरोना दा नोंथां खौबो आङो खावलायोबेनि नोंथाङा मानि बेफोर जौगानायाव माबाफोर गाज्रि नुदों नामा आरो मा बायदि नोंथाङा बेनि सायावहाय फोरमायनो
बिगियानारि जौगानाय फैनायनिफ्राय जोंनि मा होनगोन बेखौ जोंनि जेनाखि दे टु दे लाइफ होननानै
औ
बेखौ जों बेखौ जेनेबा जोङो जोबोद गोरलै जानायखौ नुनो मोनदों जोंहा जेरै सिगां गरम बोथोराव जों दै गुसु लोंनो लुगैब्लाबो जों दैमाफोरावसो मोनोमोन। बा निजोराफोरनिफ्रायसो दै गुसु लोंनो मोनोमोन आजिखालिथ' गासैबो न'खर न'खरनो फ्रिस थायो जों गोसोब्लानो दै दैखौ दोननानै गुसु खालामनानै लोंनो हायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय खोमसि थायोमोन हरफोराव दानिया बिगियानारि जौगानायजों लोगोसे जोंहा लाइट बाल्ब ओंखारबाय दा बेजों जोङो खोमसि हरब्लाबो जोङो स्रां खालामनानै थानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोंनि थांना थानायनि दा आजिखालिनि मुगायाव बिगियान गैया होनोब्ला जों गोदोनि मुगायाव थांफिननां नांगौब्ला जोंहा जों थांना थानायनि राहा लामाखौ जों हानाय नङा बेबायदिखौ आं नुहुरनाय मोनो आरो आजिखालि बिगियान बिगियानजों जौगानायजों लोगोसे जोंहा गारि मथरबो जौगाबाय। दा नोंथाङा बुंलांदोंमोन जे आबहावाया खहाबो जादों होननानै दा आबहावाखौ खहा जानाय नुनायखाय दा जोंना गोरों गोराफोराबो आरो बिगियानारिफोराबो बेफोरनि सायाव एसे गोहोम लाबोनो माने आबहावा गुबुंले जानायखौ खम खालामनो थाखाय दा बेटारिनि गारि बानायदों बेटारिखौथ' जों गारियाव सिगांनिफ्रायनो होखायोमोन नाथाय नाथाय जों बेजों जास्ट गारि लाइट बा गारिखौ स्टार्ट खालामनो थाखायल' जागायजेननो थाखायल' जों बेफोरखौ होनाय जायोमोन नाथाय आजि आजिखालि बेटारिजोंनो जोङो गारिखौ खारहोनो हायो। आरो जोंहा गोदो गोदोनि बायदि खैलाबाद थाव होनानै कारेन्टखौ जों बांद्राय बानायनायखौ नुनो मोनला दा आजिखालि सलार फैबाय। दा सलारजोंबो जों कारेन्टखौ बानायनायखौ नुनो मोनोसै आरो आबहावा गुबुंले होनोब्ला आजिखालि जों जोंनि खाथियावनो जोंनि खाथिनि ओ जोंनि खाथिनि जायगायावनो माने बै शिलं थांबा जों मेघालय जायगायाव बिरनि हाट होननाय जायगा मोनो बेनो दा जोंनि मुलुगनि सबसे गाज्रि
आबहावा गुबुंले जानाय जायगा होननानै जों खौ खोनानो मोनगासिनो दं मानोना बेयाव जोङो पेट्रलाव जा आजिखालि दायो इ टुवन्टि होननाय इटानल जाखौ
औ
लागायनानै जों थावआव नि दामखौ खम खालामनो होननानै सरखारारा बुंनायलाय बेखौ जोङो बानायनाय बेयाव फेक्ट'रि बानायनायाव जों नुनो मोन्दों खाथिनि मानसिफोरा गोहोम गोग्लैनानै हां लानो हायि जालांगासिनो दं बा सोरबाबा केन्साराव गो गोग्लैबाय बेबायदिनो दा आबहावायाबो बेराफारसेथिं जोंहा बिगियान आरो जौगानाया मोजांबो होनना बुंनो हायो आरो गाज्रिबो गोहोम खोख्लैयो आरो गाज्रि गोहोमा बेनो जोंहा जे आबहावाया बांसिन गुबुंले जानाय बांसिन
गाज्रि गोहोमा जोंहा बे आबहावा गुबुंले जानायखौनो जों बुंनो हागोन आरो मोजां गोहोमखौथ' जों हुखाबायानो जों गोदोथ' बेबायदिनो गोदाव सोराव थाबायलाबायनानै जों हान्थियोमोन आजिखालि मटर गारिजों हान्थि यो आरो गोदोहायथ' जोङो
बहाबा गोदान जायगायाव हान्थियोबोला जों जायगाखौ मोनथिनो मोनामोन आजिखालिथ' आरो म मबाइल मबाइलावनो जोङो गासैबो मेपफोरखौ नुजोबखायो जों बेफोरबायदिजोंनो हान्थिनायावबो जोंहा सहस जायो
औ
बेफोरबायदिना आरो गोबां गोहोम खोख्लैबावदों आरो बिगियाना बिगियान जोंनि थाखाय गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानैल' जों बुंजाया मोजां गोहोमबो खोख्लैदों ओंखायनो जों आजिखालिनि जुगाव बेहाय जोङो मोजाङै मोजां जिउ खुंबोनो हादों बेफोर बिगियानफोर गैयामोनब्लाथ' जो ङो दाबो गोदोनि बायदि अन्थाइ मुगायाव थानाय बायदि जोङो लामा हान्थिनाय बा जानाय आदार नागिरनाय बेफोरखौबो जोङो अरनबारिफोरावसो न' लुनानै थानाय बेफोरखौ नुनो मोनगौमोन दा बेफोरनो आरो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो सानबावदों नामा
बिदिथ' दा नोंथांनिफ्रायथ' बिदिनो मोनथिनो मोनबाय माने बिदि ओ ओ बिगियानारि जौगानायनि सोमोन्दै मोजां आरो गाज्रि बा बेनि माबायदि जौगादों बिनि सोमोन्दै दा जोंना समाबो जोबनानै फैबाय नोंथां दा नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय दङो जों दा बाहायनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां गोजोन्थों